औ औ खोनादों
आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ दोरोङारि जानाय बर'फोरनि दोरोङारि जानाय ओंख्रिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा
अ दे दे सावरायजागोन दे नोंथां औ
औ औ जों दोरोङारि ओंख्रि जानाय होननानै बुङोब्ला जों बर'फ्रा ओंखामजों लोगोसे जों गोबां ओंख्रिखौनो जोङो जायो नङा होमबा ओ जों दिनै ओंखामजों लोगोसे जोङो दिनै सबायाइ ओंख्रै नङा हो बा सबायजों दाउजों थिग बिदिनो जोङो मुला मुला अनला नङा होमबा
औ
मुला अनलाखौ जोङो जेरै दाउ बेदरजों बिदिनो नाजों संनानै जायो नङा होमबा नोंथां आरो लोगोसे जोङो सबाय ओंख्रिखो जोङो सामुजों। आरो बिदिनो खांख्राइफोरजों जोङो गोथावैनो संनानै जायो नङा होमबा।
औ औ औ औ।
जोङो नारजि अमा बेफोरखौबो बर'फोरा जोङो जायो बेयो जोंनि दोरोङारि जानाय। गोदो गोदायफोरनिफ्रायनो जों बर'फ्रा जोङो ओ खारै ओंख ओंख्रिबो जायोमोन नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जोङो अमा ओ बेदरखौ जोङो। ना माबाजों नारजिजों जायोब्ला खहाब गोनां गोथाव जायो होननानै। जोङो जानाय जायो नङा होमबा आथिखालाव जायफोरा अमा बेदर जायो बिथांमोना नारज जि अमाजों संना होब्ला बियो जाया होनना थानो हाया आरो बियो। मानोना जोबोर खहाब गोनां। ओ जोंनि थाखाय आरो जों बर'फ्रा अमा बेदरखौ जाखायो नङा होमबा। गोबाङानो नाइन्टि पारसेन्टनो अमा बेदर जायो आरो। बेयो जोंनि जाग्रा जुनार फिसि जाग्रा न'आव जुनार। आरो जों ओंख ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंख्रि जायो होननानै बुंब्ला जोङो खुमब्राजों हांसोजों जायोब्ला जोबोर गोथ थावनानै बोराय बुरिफोरा माने खुमब्रा। खौ हांसोजों जानायखौ जोङो गोसोखांनायखौ नुयो आरो। थिग बिदिनो जों खुमब्राखौ जों नाजोंबो जायो। आरो बिदिनो जोङो अनला ओंख्रिखो अनला ओंख्रिबो जायो जों खुमब्राखौ नङा होमबा। बिदिनो आरो जोङो। गोबां ओंख्रिखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायखौ जोङो ओ। दिंखिया बिबार नङा होमबा खारं बिबार। जेरै जोङो ओ खारं बिबारजों लोगोसे जोङो गाम्बारि बिबारखौबो जों गोदो जाब नुनो मोन्दोंमोन उन्दै समाव। आथिखालावसो जानाय जानाय औ बिनिफ्राय जोङो। औवा मेवाखौबो जायो नङा होमबा नोंथां ओ औवा मेवाखौ। अनला सबायजोंबो जायो थिग बिदिनो बर'फोरा दायो दैज्लां बोथ थोर आरो दैज्लां बोथोराव मोननाय बे दुब्लि फोथाराव मोननाय। नाफोर जेरै नास्राय ना खांख्राइ। गांजेमा बिदिनो ना फिसा, ना मावा गासै फिथिख्रि ना बेफोरखौबो जोङो लाना फैनानै जोङो अनला जायो बिदिनो आरो मैथा ओं। ख्रिजों जों रदबना जायो नङा होमबा जायखौ जोङो जायोब्ला। गरम बोथोराव जों देहाखौ मोजां नाङो। थिग बिदिनो जोङो ओ। माबाजों जोङो बिदिनो जोङो ओ खारंनिबो अनला जायो जोंबा न'आव। खारं बिबारनिबो जों अनला जायो बेयावबो ना होफानानै जों जानाय। खौ गोबां नुयो आरो जोङो बै थाइगिर फिथाइखौबो जोङो अनला जायो। नङा होमबा अनलाखौ जोङो बोरै जायो होनना बुंबा। थाङा एसे फोरमायनानै होदो अनलाखौ जों बोरैहाय बानायनानै जायो। थांमोननि साइडआवहाय एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
ला होननानै बुङोबाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल आरो बयजोंबो गोथाव मोनजानाय। बर' हारिनि बयजोंबो गोथाव मोनजानाय मोनसे खा जामुं आरो रावबो बर'नि रावबोआनो अनला गोथाव। थाव मोना अनला जाया होननानै बुंनायखौ जों। नुनो मोननाय जाया नङा होमबा दा अनला अनला अनला बानायनो थाखाय। जोंनो गिबियावनो मा खालामनांगोन जों माइरंखौहाय सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो माय। रंखौ सोमना लागोना जों बिदिनो रुइजासिम रुजासिम सोमना सोमनानै लाग्रोनांगोन आरो। दा बिनि उनाव बेखौहाय ओ गायहेनबा ओ उ उवाल बा। ओ दिखियाव देनानै बेखौहाय उ उ गुन्दै खालामनानै लाग्रोबाय नङा होमबा दा बिदिनो। अनलाखौ। ओ दाउजों दाउजों संनोबा दाउखौहाय एवना लाग्रदो बेखौ दै होदो दै होदो नङा होमबा। नानै गोदौ होदो बै ओ दावनि दावनि दैखौ दा‌ गोदौ होनानैहाय ओ दाना बै बै माबाखौ खौ हरदो आरो ओमफ्राय अनला गुन्दैखौ हरबानो जाबाय आरो माइरं गुन्दैखौ बे गोदौनाय दैयाव ह-ह-हरना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेयाव एरबाय थानानै होनांगोन आरो नोङो अनला अनला ओंख्रि सनाय थाना होनाया जाहैबाय माने ओ लाद्राखायैनि आखाय एरना एरबाय थानानै होनां गोन आरो दा बिनि उनावहाय ओ बेखौ हखांनायनि उनावहाय नोङो माबाखौ हरनांगोन आरो अनलानि गुबै मोनसे माबायानो जाहैबाय ओ मा होनदों खार रै खारैखौ होथारनोन आरो अनला ओंख्रियाव खारै होआबा माने अनलाया अनला आबाव जागोन आरो माने गोजा जानाय नङा बेबायदिनो बेबायद बिदिनो अनलाखौ संनाय जायो आरो आरो आथिखाल मुगायावहायबो जों अनला संनायनि माखासे जोंनि दु दोरोङारि नायोब्ला जों बैफोरखौनो जों नुनो मोनो आरो दोरोङारि दोरोङारि महरै अनला खौ बे रोखोमै संनायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो बाव आरोबाव बिनि अनगायैबो जोंनि ओ बर'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोबाथ' जों बिथाङा होनलाखाबाय म दहाय सिगाङाव नारजिजों अमाजों बा नारजि नारजि जहल बा आरोबाव जोंहा मैथा मैथा मैथा ना आरो बायदिसिना बिबारफोर जों मा होनो खार' खान्दाय बा से फालि बिबार ओ बेफोरबो आरो दिंखिया बे बे जोंनि जाग्रा जों गोदोनिफ्रायनो जों मिथिंगाजों गोरोबनानै थाग्रा ओ हारि नालाय जोंनि बर' सुबुङा जायखिया जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफां ओ बिलाइ जायखि जाजाग्रा बिबारफोरखौनो जों जानानै थांनानै थाबोनायखौ खौ जों नुनो मोनदों आरो आथिखाल मुगायावबो जों बेखौहाय ओ बेफोर रोखोमै जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंव थारैनो बेयो मोनसे जोंनि जोंनि बर' हारियाव मोनसे ओ मोनसे गिदिर मोनसे ओ हारिमु होनजागोन बियो बियो बे जोंनि जानाय लोंनायाबो। थारैनो बेयो मोनसे जोबोद मख'जाथाव आरो ओ ओ आथिखाल मुगायावबो आथिखाल मुगायावबो बेफोरनि जानाया बेफोरनि जानाया सोलिगासिनो दङ बे थारैनो जोबोद मोजां आरो बे जों दोरोङारि जायनाखि जोंनि बर' हारिनि जानाय दोरोङारिफोरखौ जों लाखिनानै जों लाखिनानै लानांगोन आरोना आरो आरो माखा माखासे जों बिथिङै नायोब्ला जोंना माखासे ओ माखासे ओ माखासे बिथिङै जो जो जायनाखि जो जोंनि अनला ओंख्रि संनाय बा नारजि ओंख्रि संनायफोराव जों माखासे ट्रिडिस्नेल ओ ववे जोंहाय जोंहा ओ ट्रिडिसनेल बिथिंहाय माखासे ओ गोदो ट्रिडिसनेल जाासङोमोन दा आथिखालाव इसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों आरो हमना ला नोंथां जेरैहाय नै अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोङो मा मा होयोमोन जेरै अनला ओंख्रियाव जोङो बांद्राय थाव बाहायनाय नुयामोन आरो बिनि अनगायैबो जों अनला ओंख्रि आव अनला ओंख्रि सं थाखाय जोङो खारै नांगौमोन नाथाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय खारैनि अनायै जों आथिलाव मा बाहाय नुयो सदा बाहायनाय नुयो नङा होमबा जायनाखि केमिकेल केमिकेल बुस्थु बियो जों गोदो जायखौ जों बाहायफेरामोन बेफोरखौ बेबायदि इसे सोलायबोनाय नुनो मोनो आरो आरो नोंथाङा नायदो अनला ओ अनला अन दे नो थाखाय जोङो गायहेन व ओ उआल जों गायहेनजों दानाय देनायाव नुनो मोनो ट्रेडिसनेल वे दा बे आथिालावहाय जों मा माखासे रेन्डारफोर बाहायनाय नुनो मोनसै आरो बेनि अनगायैबो जों नारजि नारजि ओंख्रि संनायखौनो होनदों जोङो बेयावबो जोङो ओ गोबां रखोमैहाय ओ बेयावबो ओ जों माबाखौ बा हायनाय होदोंमोन नङा होनबा ओ खारै बाहायनाय नुनो मोनो जायनाखि बे बेयावबो जों स सदाफोर बाहायनाय नुनो मोनसै आरो दा आथिखाल खुगायावहाय बे बे मोनसे जोबोद एसे साननो गोनां बाथ थ्रा जायनाखि जोंनि ट्रेडिसनेनाला गोमोरलांगोन नामा जोंनि जायनाखि ट्रेडिनेल जानाय लोंनायनि हुदां बा संनाय खावनायनि हुदाफोरा गोमोरलांगोन नामा बे साननो गोनां आरो दा बिनि बेखायनो जोङो मोनसे बिनि सायाव मोन मोनसे सांग्रां सांग्रां जानांगोन बा जोङो बेफोरबायदि संनायफोरखौ जों खोमोरना ओ खोमोरनो खोमोरनानै लानो नाङा आरो
नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो आरो जोङो सां-सांग्रां जानांगोन जोंनि जोंनि जानाय लोंनायखौ हमथानोब्ला नङा हा जोङो फारफ्रोमथिबो बिथिङाव जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जों हमथानानै लाखिनांगोन आरो जोङो मा होननानै बुङो जोंनि संनाय जानाया नङा होमब्ला बुहुमावनो दिनै सिनाय जादों जायखौ जोङो नाफाम होननानै बुङो नाफामा बर'नि एंगार हायो नङा होमबा नाफामाबो दिनै जि आइ टि मोनबाय जग्राफिल इन्डियासाव बियो हाबबाय आरो लोगोसे जोंनि गंगार दुन्दिया नङा होमबा गंगार दुन्दियाबो जोंनि दिनै बेखौबो बर' फ्रासो जायो होननानै दिनै बुहुमावनो मिथियो नङा होमबा जायखौ नों जग्राफिकेल इन्डेक्सआव हाब्बाय बिदिनो जोङो नारजि अमायाबो दिनै जों जायो बर'फ्रा आरो बर'फ्रा जोङो गोखा गोखै जायो नङा होमबा जायखौ जोङो बैसागो बोथोराव जोङो एकस' एक बिदखौ जोङो जानाय जायो थिग बिदिनो जोङो गोखा गोखैयाबबो जोंनि जि आइ टि खौ हाबबाय आरो बिदिनो जोंनि जौ जौ बिदै बेबो जोंनि जि आइटेक आव हाबबाय नङा होमा बेफोरबो जोंनि जानायावनो गोलैयो नङा होमबा लोंनाय जानायावनो बर'फ्रा बेफोरखौ जोङो खायसे खायसेखौ जोङो बर'फ्रा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि खायसे खायसे हुदाखौ जोङो गारलांबाय जोङो गाव गावनि नेसारेल मोननाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बे खारियानो जोंनि थाखाय मोजां आरो देहानि थाखाय जों बाहेरानि सौदाखौ जायोब्ला जोंनि देहायाव गोबांनो किडनिनि प्रब्लेम बिदिनो लांसनि प्रब्लेम बे बेफोर रोखम बायदि जानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव दायो बे बे रखम जानायखौ जोङो एसे खमायनांगोन आरो जोंनि ओनसोलावथ' आथिालाव जोङो सौदाखौनो रावबो बाहायानो न'खरफ्रोमबावबो खारि थायो आरो एसे एनैखौ जुदि नांगौ जायोबा सोरनिबा न'खराव लायब्रबनानैबाबो जायो आरो अब्लाबो जोङो सुबौदाखौ जोंनि न'खर बा जोंनि गामिफोराव बाहायनायखौनो नुवा आरो बे मोजां जोंनि थाखाय नङाबा जों सौदा जायोबा बेयाव मा केमिकेल होयो जों दिनै मिथिया नङा होमबा जे राव दिनै हा माबा जेराव जेरै एसे होबानो जेरै गोबां आथा मैदाफोरावबो नों दिनै पक'रि सावबाला होलाबायनायखौ जों नुयो नङा होमबा सौदा होनानै जोङो संनानै जोङो बु बुराव बुराव जेरै तटेज गैयि जायो नङा होमबा बेफोरखौ मा दारा जोंनि देहानि थाखाय हामा आरो जों बेखायनो जोङो जोंनि जानाय जोंनि जानाय हुदा आरो जोंनि ट्रेडिसनेलखौ जोङो हमथानानै लाखिलांबाय थानांगोन जोङो नङा होमबा जोंहाथ' गोबां जानाय आदार दोङो जों दिनै खम समनि गेजेराव जों बर'नि जानायखौ बुंफुरजोबनो हाया नङा होमबा आरो गोबां जों आदार जाबावो जों बर'फ्रा नङा होमबा जायखौ जोङो मिथिंगायावनो मोननाय जोङो नङा होमबा मिथिंगायावनो मोननाय जों गोबां दिंखिया नोरसिं बिलाइ मानि मुनि खिफि लेवानि नङा होमबा जायखौ जायोब्ला उदैया मोजां थायो दायोथ' दै दैज्लां बोथोर जोङो दुब्लि फोथाराव जों सिब्रु मैगंखौ मोनगोन नङा होमबा नोंथां सिब्रु मैगंखौ जों गोबां मोनो दायो आरो साम'खौबो जोङो दुब्लि फोथाराव जोङो मोनो नांगौ रोखोमनि मोनाबाबो जोङो मोनो आरो एसे जों जानो थाखायखौ मोनो आरो अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जोंनि सावरायनांगखौ बेखौनो दोनथ'सै नामा नोंथां
दे दे नोंथां औ गोजोनबाय नोंथांनिसिम
मोजों सावरायनानै मोननानै
औ - औ - औ दे